हेलौ नों
अखादों
खोनादोंना नोंथां जागोनदे दिनै जोंहा मोनसे गोदान आयदानि सायाव रायज्लायनो सावरायनो बा खोथा फोरमायलायनो बेखौ लानोसै दा नोंथाङा जाय दानसेआव सावरा सानदों बेखौ फोरमायना होदो आरो
औ दायो जों अ दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथां नोंथाङा मा बुङो नोंथाङा राजि दंना गैया
औ राजि दं नोंथां राजि
औ बिदिबा औ दावबायनाय होनोबा थ'जों जों गावनि आंगो न'खरनिफ्राय गोजानाव थांनानै बा गावनि जायगानिफ्राय गोजानाव थांनानै दावबाय होनाइ जायो आल्दा आल्दा दा हागोन साफ फोराव बा हादोराव दावबायहैनायखौ बुंनाय जायो।
औ
जेरै जों आ एसे गावनि बिजि सेडिउलनिफ्राय गावनि खामानिखौ गारनानैब्लाबो जों मालाबा बेफोर लानानै जों गावनि खामानिखौ एसे नागारथनानै बा दोन्थनानै जों गावनि गोसो फोरखौ गोजोनग्लाय होनो बा जों गावनि औ रंजानायनि थाखाय औ नांगौ बेफोरखौ जों खालामनो थाखाय एसे ओ बोसोराव खेबसे बा खेबनै जों बेरायहैनांगौ गोजान जायगाफ्रावहा जेरै मिथिंगायारि महरजों समायना महरजों बुंफबनाय जायगाफोरावहा एसे दावबायहैनांगौ मिथिंगायारिल नङा औ नंगौ जारिमिनारि जायगाफोर जायगायावबो बेरायनांगौ मिथिंगियारि जारिमिनारि आरो खामानिनि थाखायबो बेरायो दावबायो खायफा मानसिफ्रा बा गावनि गावनि खामानिखौ लानानैबो दावबायो जेरै सासे फालांगि खालामग्रा मानसिया बा सुबुङा बिथाङा मालाबा समावहा बिथांनि खामानियानो ओरैबायदि जायो बिथाङा दावबायनायनि अनगायैबो बा बिथांनि खामानिखौ लानानै बिथाङा दावबायाबानो जाया। मानोना बिथांनि खाम मानियानो दावबायखानाय बा बिथाङा फालांगि खालामनाय होनना बुंनाय जायो जेरै आं बिदिन्थि हिसाबै ए ओ सासे सुबुंनि आं ओ बिदिन्थि खौ होनो सानबाय जेरै सासे आम जिखुनु दखान ब गला खुलिनानै बिथांमोना जायखौ नों थाङा जों बुंनाय जायो हलसेल होननानै औ बे हलसेलावहा बिथाङा हमनाला हलसेलनि मोनसे दखान बा गला खुलिबाय हलसेलनि ओ मालफोरखौ बा सामानफोरखौ बिथाङा बेखौ फाननो थाखाय दाब दाब जायगायाव थांनांगोन। बेनि थाखायनो सासे सेल्समेन फा होनना बुङो औ सेल्समेन होनना बुङो सेल्समेन सासे लाखियो। बे सेल्समेना दाब दाब जायगायावहा थांनानै बे मालखौ फाननो था थाखाय रिटेलार शपफोराव फाननो थाखाय बेखौ लाना थांनाय जायो बा दावबाय हैैनाय जायो बेबायदिनो बिथाङाबो बै जाय गामि आसा खान्थि बा मानसिनि बियान बेफोर फोरखौ मोन्थिनो मोन्नाय जायो बेबायदिनो खामनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथां
औ अ दावबायनायाथ गोबां रोखोमनि जानो हायो बेवहाय माने सोर बा गावनि आंगो खामानिनि थाखाय दावबायो बा गावनि गोसोनि गोजोन्नाय बा मिथिंगाजों ओ माने गोरोबनायनि थाखाय दावबायहैनाय बिदि जानो हागौ माने गोबां रोखोमनि जानो हागौ आरो बा दा दावबायनो थांबाय माने नखरजों दावबायहैनाय हारसिं दावबायहैनाय बा सोरजोंबा लोगोफोरजों दावबायहैनाय बा ओ बबेनिफ्रायबा फरायसालि बा गावसोरनि ओ गावसोरनि मा होनो बेखौ ओ डिपार्टमेन्ट बा गावसोरनि कम्फानि गावसोरनि‌ ओ जा थाग्रा‌ बेफोरबायदि‌ माने जयै‌ बेरायहैफायनाय बि दि आरो माने जायगा लानानै जायगा मा होमबाला जोंनि बे आसामावनो थानाय मानास हायुङारि हाग्रामा जेरै काजिरङा हायुुङारि हाग्रामा बेफोरबायदियाव बेरायहैनो थाङो माने गावसो फोरनि माने ओ गोबाङानो मोन्थिया नालाय बेफोरखौ दावबायनायाव मा मा बहा मा दं बबेहयाव मानि थाखाय मुंदांखा जेरै मानासाव ओ मोसानि थाखाय मुंदांखा जाहैयो। बिदि आरो काजिरङायाव गं थसेल थानाय गान्दानि थाखाय मुंदांखा जाहैयो बिदियाव माने बेफोरनि माने खोनानो मोनो नाथाय नुवाखै बिदियाव खोना नायनो थांनो बिदिबा गोसो जायो नालाय बयबो माने बिदिआव बेरायनो थाङो नायनो होन्नानै थाङोब्ला बेवहाय बे जाहैबाय मोनसे दावबायनाय बाय जेराव जायगा नायनो थांनायबा मोनसे ओ मिन्थिनो ओ लुबैनानै गावनि थांखिखौ लानानै बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बे जायैबाय दावबायनाय जेरै दावबायनायावथ जायगाखौ लाना दावबायनाय जायगानि बागै मोन्थिनाय मानासाव बुंनो थाङोबा मानास हायुंआारि हाग्रामा बे जायैबाय ओ ओ मुलुगजों हायुं ओ हाग्रामा महरै गनायजानाय हादुङाआरि हाग्रामा जेरै मानासआ मोसानि थाखाय ओ मुंदांखा। बेयाव गोबां जिब जुनारफोर नुनो थाङो जेरै मैदेर, मुफुर, गराइ, मैस, ो दावमा दावसा गोबां दावराय हाग्रानि दाउला दाउ बिदि बेफोरबायदि आरो आरो गोबां दंफां लायफांबो नुनो थाङो जेरै साल, सिगुन बिदि सिसु बिदि नुनो थाङो आरो जेरै दैमाफोर दं बे जायगायाथ आरो भुटाननि बरडारजोंबो नांजाबफानाय नालाय बेखौ भुटान हाजोनि ओ जायगाबो बुंनाय जायो आरो माने
औ नोंथां मानास मानास हाग्रामा नोंथाङा जे मखबाय मानास हायुंआरि हाग्रा मा बे मानास हायुंङारि हाग्रामा गेजेरजोंनो बोहैबोनाय दैसा मोनसे दं बेनि मुंखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
बोरसि दैमा बेखौ बोरसि दैमा होननानै बुङो।
मा बोरसि बे आं मोनथिनायावथ बोरसि दैमाया एसे ओ मानास हाग्रमानि गेजेर बोहैनाय नङा नामा?
गेजेरजों नङा बे सोनाबहा थाङो माने ओ बिनि जोब थारनाय साहानिफ्राय ओं ओंखारबोनाय जायो आरो मानासनिफ्राय
नंगौ नंगौ बे बोरसि दैमा दं आरो ओरै गोजानजों थांबाबोनिया बेदो आइ आइ दैमा जाहैयो नामा औ आरो बेखौ मानास दैमाबो होनना बुं
औ औ जाय मानासाव बोहैनाय नालाय बेनिखायनो
मानास दैमा औ ओमफ्राय बेयो जों मानास हाग्रामानि गेजेरजों जा नानैनो भुटान जि रायजोफ्रा थांलाय फैलाय खालामो जोंनि आसाम हादरसायाव बे बाजार खालामनो बे बायदि फैयो बिथांमोना।
औ नंगौ।
बायदिबो आरो आं। नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे फोरमायनो सानदों जेरै नोंथाङा मखदों मानास हाग्रा मानि सोमोन्दै बेबायदिनो मानास हाग्रामाया जोंनि ओ बुहुमावनो मोन मोनसे हाग्रामा बियो इउनेस टु वर्ल्ड हेरिटेेज साइट। दाबो बिमुं मोनबाय बेबायदिनो जोंनि हायुङारि हाग्रामा मोनसे काजिरङा हाग्रामाया बो इउनेस्क अ वार्ल्ड हेरिटेज साइ बिमुं मोनदों आरो बेबायदिनो आरो मोनसे मोनसेबाव मोनबावदों जोंनि आसाम हादोरसायाव। बेनो जाहैबाय हारिमुवारि आयदायाव मोननाय ओ सरायदेवनि मैदाम आहम राजा। बा आहमनि मन्थ्रिफोरखौ बा आहम राजानि नखरनि सोद्रोमाफोर थैब्ला मानिया फबनाय जायो। दा बेनो जाबाय यावनि मैदाम बे जोंनाव। गासै जोंनि आसाम हादरसा बेयाव गासै मोनथाम इउनेस्क वाल्ड हेरिटेज साइट दङ नोंथाङा मोन थिबाय बेफोर
औ मोनथिबाय नोंथांनिफ्राय मोनथियामोनबाबो मोनथिनो हाबाय आरो
थां आरो बेबायदिनो जोंनि आसामा जोबोद समायना नायनो जोंनावहा जों हाल जोबो
औ हायेन औ दैमा दैसा, औ गुबुननि बायदि आंखालाव गोग्लैया आरो आ सामाव माने जा नांगौ बेखिनिया थोजासे
थोजासे आरो जोंनि बोथोराबो गाज्रि नङा नाथाय जोंनि आसामावहा बोसोरफ्रोमबो दैबानानि एसे उनावहा बेयो दैबानानि जेंनाया दं जोंनि दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखाया हायो अब्लानिया जोंनि आसाम हादोरसायावहा बांसिन अखा हानायनि जाहोनाव जोंनियाव दैबानाखो जों बोस सोरे बोसोरे जानो नुनाय जानाय नुनाय मोनबाय थायो।
औ औ औ
बेबायदिनो नोंगौ नोंथाङा इसे मोनथिगौ नामा जेरै जोंनि आसाम हादरसायाव बा जोंनि सा सानजा भारताव माब्रै अखानि हानाया माब्रै हायो अखा हानाया ओ दा दाथ नै दाथ मौसुमि बार फैबाय जोंनि हाआ जोंनि सा सानजा भारतावहा मौसुमि बार फैबाय दा बोथोरा एसे आ गुदुंबो नङा बांद्राय एसे गुसु जाना दं अखा हानाय बादि दायो मौसुमि बार बारनानै जोंनियाव दा मनसुनआ जाजेनबाय आरो।
औ बेनोथ बुंनो थाङोब्ला दा
बेखौ बुंनो थाङोबा अखानि बागै बुंनो थाङोबा जोंनियाव थ अखानि बिबाङा बांद्रायबो नङा खमद्रायबो नङा गेजेर बिबाङावनो थायो। बेे जेरै दाथ जोंनिया बे ओ खोला भारतनिफ्राय माने लैथोमानि निफ्राय खोला भारतनि खोला भारत लैथोमानिफ्राय बे बार बारबोयै जाय बारआ जोंनिसिम गोग्लैबोयो।
औ जाय औ जायखौ जों खोला खोला सोनाब मौसुमि बार होनना बुङो बेयो भारत लैथोमानिफ्राय बारनानै नंगौ भारत लैथोमानिफ्राय बारनानै बंगभ लैथोजों बारना फैनानै जोंनि सा सानजा भारतावहा नांफैयो आरो हिमालय हाजोआव सौदावनायनि जाहोनावहाय आसाम हादोरयाव बा हायेनाव बियो
औ औ नोंगौ माने बेजों अखाखौ माने बारआ बुखारनानै लानानै हाजोआव सौग्राव होनानै माने बे नांथारनाय जायो नालाय बेयाव सौग्रावनानै बे जाय जोमै जों जोमै सो सौग्रावनानै ओ अखा हाहोनाय जाय बरफ गुन्द्रा बे जोमैया बरफ गुन्द्रा मोनसे बरफनि गेदेर गेदेर थुख्रा बे सौग्रावलायोबा जोंहा बेवहाय सारन्थाइ गावनाय बिदि खोनानो मोनो नालाय बे बरफजों बरफ जोमैजों जोमै माने सौग्रांलायनायजों सारन्थाइ गावो जे मोबफ्लाबनाया जायो बिदि बेयाव माने गोदोब ओंखारो आरो। औ। बिदियावनो सौग्रावलायनानै सान्दुंनि बिदुंनि ओ दुंनायजों गलि होनानै बेयाव अखा हाहैयो आरो।
नोंगौ नोंथां। जोंनाव अथार अन्थाइ गावनायाबो बांसिन जायो जोंनि आसाम हायेनावहा बेबायदिनो बोसोर फ्रोमबो जों सारअन्थाइ गावनायजों मोसौ औ बा मानसि सारअन्थाइ नांजानानै थैनाय खौ जों खोनानो मोनो। बोसोरफ्रोमबो सा नोंथाङा खोनागोन आरो बे बोथोरा फैयो सार अन्थाइन्थाइ गावनाय बोथोरा दायो आबाद मावनाय सम नालाय आबाद मावनाय समावहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो दुब्लि
औ आबाद फथार माने बेवहायथ जेबो राहाबो गैया नालाय आबादनि थाखाय बे खस्थबा एसे एनै बेखौ सहायनोबो नांगोन बे फोथारावनो थानांगौ जायो माने गावनि राहाखौनो थाखाय औ
नोंथांनाव दे होमबालाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै